औ हेल नोंथां गोजोन मोनाबिलि औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा बिदिनो माबाफोर खामानि मावबाय नामा जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय ।नोंथाङा मानि खामानि मावखो नोंथां?
मोन सान्दै ओ मोनसे आबादजोंनो आङो न'नि एसे हायाव आबाद मावनानैनो जिउ राहाखौ खुंगासिनो नोंथां ।
बिदिबाथ जोबोद मोजां खोथा । आंबो गय बिफांनि आबाद मावनानै गयनि फुलि फिथाइ सामथाइफोरखौ फाननानै जिउ दै जिउ खुंगासिनो नोंथां । नंगौ नोंथां ।नङाब्ला नोंथाङा फोरमायगोरनो ना आं फोरमायगोरनो नोंथां?
फोरमायाग्रोनोसै नामा नोंथां औ औ नोंथां आङो दासान्दि न'नि एसे बिगा बिगाबा सो हा थानायावनो बेसर आबाद मावनानै दासान्दि सोलिगासिनो दङ नोंथां बे आबाद ओ मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो बोथोरजों लानानै जोङो मावनो गोनां जायो बे आबादखौ - गाहायै नबेम्बर डिसेम्बर नङाबा जानुवारि बे दान मोनथामाव मावनाय जायो ।ओ गिबि एबा आगोथिया मावनो होनोब्ला जोङो नभेम्बरनि जोबथा सानाव जोङो जोब जोबनाय मानथसिम जोङो बेखौ मावनाय जायो आरो जोङो गेजेर थाखो हिसाबै जोङो दिसेम्बराव बांसिन मावनाय जायो आरो एसे गदाय हिसाबै। जों जानुवारियाव मावनाय जायो आरो बेखौ । बे आबादखौ जोङो गाहायै ओ हाइब्रिद जोलैनि लोगोसे ओ जों लके एल एबा डिसि डिसि होननानै बुंनाय जायो बे मोननै जोलैखौ लानानै जोङो फोनाय जायो बेखौ जोङो गाहायै जोंनि। गामि ओनसोलाव ओ जोङो बांसिन ओ लकेल एबा दिसिखौनो जोङो बे आबादखौ फोनो थाखाय गिबियावनो हो हाखौ नोङो ओ माइ हाखांनानै हो थियारि खालामना लानांगोन बेनि उनाव माइ हाखांनानै बेखौ जेब्ला ट्रेक्टरजों एवो अब्ला जोङो बेखौ ओ खनथाम खनब्रै बिदि एवनाय जायो। ओमफाय एवखांनानै जोङो बेहाय जेब्ला जोङो ओ खेबनै एवखाङो खेब खेबनै एवखांनाय लोगो लोगोनो जोङो मा खालामो बेहाय सोरखारि हासार - हासार गोबोरखि बिदि गोबां ओ- ओ ओम गोबां हासार होनानै जों फोननाय जायो । बेनि उनाव जोङो जेब्ला फैयो हासार होखाङो होखांनानै जोङो बेगरखौ फैयो अब्ला जोङो बिगासेयाव ओ से केजि एबा से हाफ केजि जोङो बिदियै बिगासेयाव फोनाय जायो बेखौ जोङो जेब्ला फोखाङो अब ब्ला जोङो बे ओ बेसरखौ ओ रैखाथि एबा ओ आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो जेवराबो होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला बे बेसरा खेबसे मोसौ बोरमा फोर जायोब्ला बे रोदोमनायाव एबा बारायनायाव ओ गोबां खहा जायो। खायनो जोङो बेखौ रैखाथि होनो गोनां जायो । बेनि थाखायनो जोङो जेवरा होनाय जायो । बेनि थाखाय बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेसरा ओ फोखांनायनि उनाव सेस ओ से हप्था जायो अब्ला जो जोङो बेखौ नुयो ओ एसे बिलाइ गांथामबा गांब्रै जाबोनाय नुनो मोनो बेखौ जोङो जेब्ला बिलाइ गांथामबा गांब्रै जायो अब्ला जोङो बेहाय मुलि हैनाय जायो बे मुलिखौ जोङो मा होनो ओ एम्फौनि आरो भिटामिन। एबा भिटामिना जाहैबाय बेसरा थाबनो एसे गोजौ ओ-थाबनो देरो बिलाइफोरा मोजां जायो एम्फौ जाया बेनि थाखाय जों मुलि होनाय जायो। जाहाथे बे देरनाय बा लावनायाव मोजां जायो बेनि उनाव जेब्ला जोङो जिबा सान जायो अब्ला जोङो आर खेबसे फिन मुलि होबावनाय जायो । आरो दैबो जिबा साननि उनाव आरो दैबो होनां गोनां जायो बिबार मोननायनि सिगां मानो होनब्ला हाया जोंना बांसिन। ओ गोरान नालाय गिसि हाबाजों दैनि गोनांथि गैया नाथाय दै होयोब्ला एसे बिबार लाफुनाय खमायाव। समाव अब्ला बेसरनि फिथाइया जोबोद मोजां जायो गासै बेसरखौ जोङो ओ बिदिनो हाबथायै हाबथा जोङो मुलि होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला जोङो बेसर बेसरा मुलि नङाब्ला बेमार नांनो थाखाय जोबोद गोरलै ओ बिनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हाबथा हिसाबाव जोङो मुलि होनो गोनां जायो जेब्ला जोङो बिबार लाफुबाय थायो अब्ला जोङो एम्फौनि बिबार ओ बिबार देरनायनि एम्फौ जानो हायैनि बिदिनो फिथाइनि मुलि होनो गोनां जायो जेब्ला जोङो बेसर फोनाय अब्ला बेसरखौ जोङो ओ रानाय एबा आबुं बुं जानाय बायदि जायो अब्लानो जोङो बेसरखौ फुनो हानाय सम फैयो अब्ला जोङो फुयो बेसरखौ फुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ लाना फैया नआव मारोन होनाय जायो मोसौजोंनो मोसौजों मारोन होखांनानै बेखौ जेब्ला जों ओ फिथ बेगरखौ मोनो अब्ला जोङो बेखौ फोराननानै ओ थाव मोननो थाखाय थियारि जायो बेखौ थाव मोननो थाखाय जोङो बेखौ मिलाव लाना थांनानै फेरनाय जायो बेनि उनाव फेरखांनानै बेखौ जोङो ओ फाननाय जायो। बिनि थावखौ जेब्ला जों थावखौ फानोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो मानो होनोब्ला जोङो मनसेयावनो जिबा जिद लिटार मोनो बे थावनि बेसेना ओ बेसरनिनो गुबै जानायलाय बेहाय जोङो नैजौनिफ्राय नैजौ बाजिनि गेजेराव मोननाय जायो। थाखायनो जों गोबां मुलाम्फा बेसरा बेनि उनाव जोङो बेसरखौ फानखांनायनि उनाव जोङो बेसरनि बे ओंखारनाय साबाखौ जोङो गोबां ओ बिथिङाव बाहायनो हायो जेरै जोङो आबाद फोथाराव बाहायो बाहायनो हायो।
जेरै नानो फुख्रियाव ना हायो बिनि ओ जेब्ला साबा ओंखारो बेखौ जोङो
सुबुंफोरा दोरोङारि हिसाबै खर लोबनायावबो बाहायनो हायो आरो आरो ओ बिनि जेब्ला बिनि साबाखौ जों आबाद फोथाराव हासार हिसाबै बाहायो अब्ला आबाद फोथारफोराव जोबोद मोजां जायो जेरै माइफोराव जोङो होना होनो होनांगौ जेब्ला माइफोराव होयो माइफोरा जोबोद समायना गेदेर गेदेर जाबोयो एबा बेस्राबोयो बेनि उन जोङो बेनि बेसरनि साबा साबाखौ जोङो जोंनि बर सुबुंफोरा
मोनसे दोरोङारि ओ जानायाव बाहायनाय जायो बेनो जाबाय खारदै खारदैयावबो जोङो बिसोरनि
ओ बिगुर एबा साबाखौ बिफांखौ जोङो सावनानै सारदै हिसाबै बायनाय जायो नोंथां नोंथाङा दानिया नों औ नों औ दा नोंथाङा
ओ बोरै बानायो दानिया आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै आंबो बोरै जिउ खुंगासिनो दङ औ दे नोंथाङाबो फोरमायदो दानिया नोंगौ नोंथां बिदिब्ला खोनासंदो आंबो साख्रि मोन मोनासै नोंथां बेबायदिनो आंबो गयनि आबाद मावनानै एबा गयनि बिफां गायनानै जिउखौ खुंगो बोगासिनो दङ बिदिब्ला नोंथाङा खोनाल-खोनासंलांदो आंनि गयखौ बोरै गायो। गिबियावनो गय गायनो थाखाय नोंथांनो नांगोन बेखौ गुवार हा एबा जि खमैबो जि बिगासो नांगोन। आरो बे हाया मा जानांगोन नोंथां एसे गुसुबो जानांगोन गरमबो जानांगोन आरो खोना। बिदिनो जिब्रै डिग्रि सेलसियास आरो थामजिद डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव थानांगोन आरो जाय जायगायाव नोङो आबाद माव मावगोन। बेनि थाखायनो जोंनि आसामनि बोथोरा बे गय आबाद मावनायजों जोबोद सुइटेबोल एबा
औ नंगौ नामा?
नोंगौ नोंथां बे बेवहाय जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जेरै बेयाव अखा हानाय बोथोराव जेरै अखा हानाय बोथोर आरोखि ना जोंनि आसाम जोंनि आसामाव बे बे गय आबादखौ जाय जायगायाव गायनाय जायो बिनि अखा हानायनि रेन्ज एबा गेजेरा मा थानांगोन जिबाजौ आंनि गेजेरनिफ्राय ब्रै रोजा बाजौ मिलिमिटार अखा हानायनि गेजेराव थानांगोन आरोखि ना। बे जायगायाव इसिबां बिबांनि अखा
खा हानांगोन। आरो बेवहाय अखा हाबाबो
दैया जमा थाबाय थानो मोननाय नोङा नोंथां दै जमा थाबाय थायोब्ला बिफाङा थैलांनायनि चान्स थायो एबा राहा थायो नोंगौ नोंथां आरो गिबियावनो जागोन बे
हाया बेनि मा होनो फिइस भेलु
फिइस भेलु होनोबा पटेनसियेल हाइड्रजेन होननाय जायो इंराजियाव बिनि भेलुआ बा दशमिकनिफ्राय स्नि दसमिकनि गेजेराव थानांगोन मानो होनबा बे एसिडबो जानो मोननाय नोङा बारा बिबांनि बेसबो जानो मोननाय नोङा।
इसिद आरो बेसनि गेजेराव थानांगोन औ नोंगौ नामा
बे जाबाय हानि रोखोम नोंथाङा हाखौ सायखनानै लानांगोन बेनि उनाव आं नोंथांनो फोरमायनोसै बोरै गायो बेनि उनाव नोंथाङा मोजां कुवालिटि बा मोजां। मा होनो बिबांनि मा नांगोन नारसारिनिफ्राय गय गय नि फुलि लानानै फैनांगोन नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा बे गयनि फुलिनि गोजौआ जानांगोन खमैबाबो गुजि सेन्टिमिटार एबा सेजौ नैजि सेन्टिमिटार। गोजौनि जाबा मोजां जायो होमबा गया थैनायनि चान्स थाया। बेनि उनाव जेब्ला गय गायगोन बेखौ मोनसे गोजान गोजान जायगायाव गायनांगोन आरोखि ना नोंथां मोनसे जान्थाय। बे जान्थाया जानांगोन खमैबाबो था थामजौ सेन्टिमिटारसो गोजान गोजान जायगायाव बिनि जान्थायखौ एबा गोजान जायगायाव गायनांगोन। बिदिनो जेब्ला नोंथाङा गय गायगोन ना हाखर खुरगोन बे हाखरखौ नोंथाङा हारसिंनो जुदि खदालजों नोंथाङा मा होनो फा बानायनो नागिरदोंनाा नोंथाङा जुदि गोदोनि आबै आबौमोननि टेकनिक जों एबा आदबजों खदाल जों जावोब्ला नोंहा गोबां थाइम थां थांनो हागौ एबा समा नस्थ जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथाङा गोदान आदबजों बानायनाय दानि बिगियानजों बानायनाय मोनसे मेचिन मोननो हाखर खुर बेजों हाखर खुरोब्रा नोंहा गोबां सम बासायगोन। बिदिनो नोंहा हाखर खुरनांगोन गुजि सेन्टिमिटारसो गोथौ हाखर खुरनांगोन नोंथां। बेनि उनाव नोंहा गय फुलिखौ सिङाव सोंहरनानै मोजाङै फबदो मोजाङै फबनानै फबनाया फबनांगौ नोंथां जेसे मोजां गुरैयै फबदो जाहाथे अखा अखा हायोब्ला अखनि दैया बै रोदा सिङाव हाबलाङा आरो बै रोदाखौ थै होआ मानो हबा दै मोनबाय थायोब्ला मा जायो रोदाया सेवनानै बिफां फुलि गायनाया थैलाङो जायों थैलाङो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा गेजेर गेजेर मा होबाय थानांगौ गोबोरखि होबा साबसिन जायो नोंथां गोबोरखिया मोसौनि खि गोबोरखिया बेखौ गेजेर गेजेर गय बिफां खाथियाव गारै गारै होबाय थानांगौ एसे एसेनो । होमब्ला मैखोम महर गोजौ गिदिर देरो बिनि उनाव नोंथाङा गय बिफां गायनायनि खाथि खालायाव जेबो हाग्रा बंग्रा मा रज होनो मोननाय नङा खिफि बेन्दों लेवा बेन्दों हाग्रा दुब्रि हाग्रा जेबो माबा रज होनो हानाय नङा । मोननाय नङा बिनि थाखायनो नोंथाङा मा दानि गोदान आदबजों फैनाय जाय बाजाराव बायग्रा मोनो बे मेसिनजों नोंथाङा गेजेर गेजेर हाबनानै हाग्राखौ सनबाय थानांगोन नोंथां बेखौ जेबो माबा होनो हाग्रा रज' होनो मोननाय नङा । बिनि उनाव जोंहा मोनसे टाइम फैयो जेब्ला खरान सम फैयो बै खरान समाव जोंहा दै गैया जायो अब्ला बयबो रानस्राव जायो बोथोरा बै रानस्राव बोथोराव नोंथाङा मा दै सोनांगोन नोंथां आबाद फोथाराव गयनि आबाद फोथ बोथाराव नोंथाङा दै सोनानै बिसोरनो दै होनांगोन नङाबा दंफाङा एबा गय बिफाङा रानस्राव जालाङो बेनि उनाव नोंथाङा मोनसे था गयनिनो मोनसे बेमार दङ बे बेमारजोंबो नोंथाङा मोगा मोगि जानाङो । होनो हागौ नोंथां बेनि थाखायनो नोंथाङा गेजेर गेजेर मा खालामनांगोन मुलि सारना होनांगोन । जायखौ जोङो बाजाराव बायनानै मोननाय जायो बेनि उनाव नोंथाङा गायखांनायनि उनाव बियो मैखोम महराव फैगोन बा एबा स्नि बोसोरनि उनाव बेनि उनाव जे नोंथाङा फिथाइखौ मोननो हागोन आरो जेब्ला नोंथाङा फिथाइ मोनो होनबाथाय नोंथाङा गोबां बिबांनि मा मुलाम्पा खामायनो हागोन । बे मु बे आरो बे फिफां फांसेनि बैसोआ बे हानि बैसोआ, नोंथाङा ब्रैजि नङाबा बाजि बाजि बैसोसिम नोंथाङा बेयाव आबाद मावै मावै जानो हागोन । नंगौ नोंथां बे गय फिथाइखौ नों मा होनो गोबां मुलिफोरनियावबो बाहायनाय जायो दानि साइन्सा एबा बिगियाना बेखौ मुलियावबो बाहायनाय जायो एबा कल कारखानायावबो बाहायनाय जायो बिनि दारै खालार बानायो एबा रं बानायो । बेनि उनाव बेखौ माखासे